हेलौ
औ
ओ मा खालामदों?
नै दङ ओरैनो
ए आंबो दङ ओरैनो ओंखाम जाबायना जायाखै?
जाथ'वाखैनो जागोनसो नोंसा?
ए दाबो जाथ'वाखै मा मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रिया आलु दालि
उम
नोंसालाय?
जोंहा मा मा संदोंथाय मिथियानो आङो।
उम
औ दैज्लांनि खबर सबर बोरै?
दैज्लांनि खबरफोर बिदिनो मोजाङानो गायनायनि सम जालायबाय नालाय।
औ
नोंसोरनिथिंलाय
जोंथिंबो बेबायदिनो दायो दुब्लियावहाय दै थाहांनाय जाबाय आरो अखााबाय थादों नालाय बोथोरालाय माबायदि सलिदों
बोथोरा बिदिनो अखा एसे एसे हाबाय थादों दा माने
औ
उम
सान्दुंलाय दुङाखै
गेजेर गेजेर सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों
उम उम मैया बांग्रि मावदोंमोन ना
औ मावदोंमोन
ओ थाल मोनगोनना मोनाखै बांग्रिं मावनायखौलाय
मोनदों मोननायालाय
ओ जेबो जालाङासैना बांग्रि मावनाया
जानायाथ' जायाखैमोन नोंसोरनिथिं
जोंथिंबो बिदि जायाखै एकदमब बांग्रि मावखांनानै जि दसेनो बारहुं खा अखा फैदों आरो दसेनो होनबाबो बांद्राय जायासै आरो
औ एसेबां जायाखै जोंनि थिंबो
औ माइ गायो दा नोंसाबो
औ गायो
बेसे बुरजासो गायो
ओरैनो जायोखोमादां ब्रै बा बिगासोआ
ए
नोंलाय गायगोन ना गाया
गायो गायनायालाय नोंसालाय गायोना गाया
जोंहाबो गायो बिदिनो आत बिगासो गायो जोंहाबो गायनायालाय
औ।
जानो आन्था।
उम।
माइखौ माबायदि माबायदि गायो खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन खोन्थानो। जोंना इदिनो न' ला नालाय एसे हाया ओमफाय नै एसे गेसें गायनाय जायो आरो। ना स बारायो नालाय। बिदिनो एसे बोरि नायनानै एसे गुबुं गायसिगोन। ओमफाय हला नायनाय गेसें गेसें बांसिन गेसें गायनाय जायो आरो।
हाया हासार दंना?
औ दङ' जेबो मुलि ओरि जेबो बाहायनो गोनां गैया हासारफोर।
ओ। जायो आरोना होनबाबो। गावनि हा माबा हासार सोंनो। जोंथिंजायबो बिदिनो दा बांद्राय मुलि बाहायथ'वाखै उनि समाव माबायदि जागोन ए खौ बुंनो हाला। दायो हासार होआलासिनो गायो आरो हासार होबाबो बिदिनो गोबोरखि हासार बा एम्फौ खि दिफोरखौ होनाय जायो आरो।
जां जायो हासार होनो मोनबा।
औ बिनिनो माबा रासायनिक हासार बाहायबा हाफ्राबो गाज्रि जायोना।
उम।
बेखायनो बे मोसौनि हासार एम्फौ खि इदि बेखौनो होयो आरो जाहा।
जोंहालाय होनायालाय होनाय जाया।
ओरैनो गावनि हायानो हासार दंखायो आरो ने
औ
गायनो जासिगोनदांना माइ गायनो
औ जासिगोनानो गाबोन। समब्रा लागैनिफ्राय सिगोन नामा खोथिया
ए
उम नोंसा
जोंहाबो इदिनो बांद्राय माबाथ'वाख खै नामा खोथिया जौथ'वाखैदां औ आमथि फोरबोनि उन उनाव सोखायो हा
से गिबि गिबि गायनाय जायो माइखो
एम माइखौहाय ना?
औ एथिं आमथि सिगांनि सिगाङावनो माखासे जोबफ्रामोआनो गायनानै।
ए
बेथ' नंगौ आरो
जोंनिथिं आरो आमथि फोरबोनि सिगां सिगां गायो मानसिफ्रा फाय जोंहा आमथि फोरबोनि बिगासेसो गायग्रोसिगोन इनिफ्राय उनावहाय गायसिग गोन आरो माखासेखौ इदि गायो
औ जोंना इदिया खाथि फोरबोनि सिगांबा जोबनानै दब्लायसे बा दब्लायनि खोथिया थोलिया थायो आरो
ए होमबाथ' बिराद थाब जोबथारो नोंसि बिथिं ना
औ थाब जोबो ओ अ
दिनो आमथि फोरबोआवलाय नोंसिना माबायदि फालियो?
हो
आमथि फोरबोखौलाय माबायदि फालियो होनदां नोंसिनिथिंजाय?
आमथि फोरबो जोंनाय
हो
खोनायासै आङो हेलौ
मा होनदों?
ओ मा होनदोंमोन खोनायाखै आङो।
नोंनिखौ मोजां खोनाफैयाखै
ए नेट नाङाखै नामाथाय दा खोनाबाय दा?
औ एसे खोनादों।
औ आमथि फोरबो खौ होनदां आं नोंसिनिथिं माबायदि फालियो होनना बुंदां
जोंथिं इदिनो आमथिसुवा फोरबोनि मुङैनो फिथाइ सामथाइ लाङो मन्दिराव दानहैयो मानसिफ्रा नो राननानै जानाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंना आमथि फोरबोनि मुङै स्नि दिन नो गाया फुवालासिनो दोननाय जायो।
ए औ औ स प्तासे थाखायो होमबा ना?
औ सफ्थासे थायो। माने रावबो नेम बायदिनो थानाय जायो आरो गायाबो फुवाबो।
औ
ओं
जोंनिथिंजाय सानथामफोरल' फालियोहाय। फालियो बिदिनो सानथामफोरल'। हाग्राफोर एवस्राङो आरो आमथि फोरबोआवहाय गामिनि हा ग्राफोरखौ एवस्रांजोबनानै साफा खालामो आरो।
औ जोंनि थिंना आरो हाग्रा आरिबो दाननो होआ हाल-खदाल माने जेबो माने सिखा रुवानि खामानि मावनो होआ आरो।
ए माने आमथि फोरबोनि सानसे सि गाङाव इदि मावो आरो ओमफ्राय आम थि फोरबोयावहाय बिदिनो मन्दिराव आर'ज लायो आरो।
अ जोंनिथिंनो जे दिनखालिनिफ्राय आमथि माबा हाबजेनो बिनिफ्रायनो माने सि रुवा खदाल सिखानि खामानि माने दोनथ'नाय जायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला नो स्नि सान जानायनि उनाव इथिं आरज ओरै लाबाथाय माबा मावनो मोन सिगोन आरो खदाल ओरिनि खामानि। दुब्लिनि खामानि
अ आमथिफोरबो जोबनानैसो लायो आरजखौ ना?
औ लास खालि लानाय जायो माने।
ए जोंना आरो फार्स्टआवनो लानाय जायोलाय
औ
उम बेबादिनो आलदा आलदा जायोना? गासिबो जायगायावनो एखे जाया फालिनायफ्रा आलदा आलदा
गोदोहायथ आरो जेनेबा दाबो ओ आमथि फोरबोखौहाय अखा हाजेननाय सान होननानैसो फालिबोयोमोन ना? दानियाहाय फिथाइ साम थाय बिदि जायो आरो
औ
उम बेनिफाय दासान्दि नआवनो दङ ना?
औ नआवनो दं
अ जेरावबो बेरायहैैयाखै?
बेरायनायाथ थांनाय जाथवाखै
उम दाआरो अखा बोथोरबो नालाय ना अबावथ थांनो जालायलाङोबो आलासिबो जाजाया बेरायहैजायाबो लामाफ्रा गाज्रि जायो नालाय
औ खस्थबो जायोना आरो अखा हाबाय बायबा अबाफोर बेरायनो थांबाबो
खोनायाखै
हेलौ
हेलौ
माथो खोनाला